हेलौ
हेल'
अ हेलौ।
हेलौ नोंथां।
औ।
खोनाबायना?
नेटा नोंना गाज्रि दां नेटआ।
दालाय खोनाबाय? हेल' औ खोनाबायना?
औ औ खोनाबाय दे।
मा खालामदों नोंथाङा?
नोंथां माथोखौ बारा मोजाङै खोनायाखै।
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो?
ओरैनो नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो जिरायना दं। खबरफ्रा नोंथांनिया मोजांब्ला?
हेलौ।
नोंथांना खबरफोरा मोजांबा?
औ मोजाङानो नोंथानालाय?
आंनाबो मोजाङैनो दं।
औ।
आरो नोंथांजों आं आबहावानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङाबो सावरायनो हागोन ना?
औ औ। नोंथाङा एसे गोसा रायलायलाय बारा मोजाङै खोनायाखै।
नो-नोंथांजों आं आबहावानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ औ हागोन।
नोंथांनि नोंथाङा थानाय जायगानि सोरगिदिं आबहावानि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
खनसे सोंफिनलाय।
नोंथाङा नोंनि थानाय जायगानि सोरगिदिं थानाय आबहावानि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ औ। जोंनि जायगायाव
औ।
थानाय आबहावाया बिराद साफा
औ
ओमफ्राय जायगायाबो साफायानो
औ
बेलेग जायगाजों एसे रुजुनाय रुजुबा आरो ना
औ
बिदिनो गारि मथर बारा गैया ओमफ्राय जायगायाबो साफा फा ओमफ्राय भुटान हादोरनि खाथियाव नालाय।
औ।
लामाया बांसिनानो साफा आरोना ओमफाय इदिनो बारहावायाबो मोजां स्रां स्रांथार।
औ।
ओमफ्राय बिदि गारि मथरनि बारा बिदि आवास जाया आरो ना।
औ।
ओं आरो गामियावसो थायो नालाय ओं बिदिनो मोजां बारहावा आरो ना
औ नोंथाङा गोदोनि आबहावा आरो दानि आबहावाखौ रुजुनानै बेनि सायाव मा बुंनो सानो
गोदोयो ओ गोदोबो गोदो बांसिन साफामोन
औ
औ
औ
नोंथांना नेटा नोंथांना नेटा नाङाखै खोमा बारा खोनादोंना नोंथांनि नेटा बारा खोनायाखै माने बारा औ औ खोनाबाय दे बुं
आंनि माथोखौ खोनाबाय
औ खोनाबाय
औ
औ गोदोनि बागै बुंगासिनोमोन
औ गोदोना आरो बांसिन साफामोन दानिखौ रुजुना बेनो
औ
नोंथाङाबो आबहावानि सायाव खोथा फोरमायनो हागोन ना
औ माने आबहावानि सोमोन्दै होननानै बुङोब्ला आंनि आं गाव थानाय जायगानि आबहावायाबो जोबोद मोजाङानो ओ आं थानाय सोरगिदिं आबहावाया उम बि सोरगिदिं बिफां लाइफां बिदि दं आरो बिराद बिदि आं आरो टाउन बायदि जायगायाव गारि मथर बिदि बुरजा थानाय जायगायाव थाया ओ बिदिनो मोजां आरो
औ औ नोंथाङा गोदोनि आरो दानिखौ रुजुनो हागोन ना
गोदोनिखौ बुंनो थाङोब्ला गोदो बिराद गारि मथर गैयामोन नालाय बिदि मोजांमोन आरो आबहावाया आबहावाया गारि मथरनि उखुन्दै गैयामोन नाथाय दानिजों रुजुयोब्ला दा बिराद गारि मथर ओंखारबाय बेफोरनि उखुन्दैनि थाखाय बारहावाया जोबोद गाज्रि जायो ओ कलकारखाना बेफोरबायदि बिराद गिदिर गिदिर बिदि थानायनि थाखाय दा दानि जुगाव बिराद आबहावाया गाज्रि जालांनो हमबायनायखौ आं नुनो मोनो
औ औ औ
गोदो बिदि गैयामोन नालाय बिफां लाइफांफोराबो बिराद दङमोन सोमखोर समायना नाथाय दानि दिनाव बिफां लाइफांखौ बांसिनखौनो दान्नाय नुनो मोनो बांद्राय बिदि बिफां लाइफां नुनो मोना आरो थाव सोहोरावथ' बिफां लाइफांखौ नुनोनो मोना बेनि थाखायनो रुजुनानै नायोब्ला गोदोनि आबहावा निफ्राय‌ दानि आबहावाया जोबोद गाज्रि जालांबाय
औ
आं बेखौनो सानो आरो नोंथाङा इयुनाव आबहावाखौ आबहावानि आबहावाखौ माबाफोर बिदि साबसिन खालामनायनि राहा लानो हानायनि बाागै फोरमायनो हागोन नामा
बिदिनो दंफां लाइफां बांसिन गायबा
औ औ औ
आरो गारिफोराबो ने बिदि मा अ बिदि उखुन्दै
नोंथाङा उम अ नोंथाङा बिफां लाइफां थानाय जायगाखौ बांसिन मोजां मोनोना गारि मथर थर थानाय जायगाखौ बांसिन मोजां मोनो
आं बिफां लाइफां थानाय जायगाखौ बांसिन मोजां मोनो मानोना बिदियाव बारहावाया बिराद मोजां जायो आरो जायगायाबो साफा जायो
औ
माने गारि मथर जायगाखौ रुजुनानै आरो ना
औ औ
बेयाव आरो बिराद बोरबा मोजांसिन आरोना
औ
दंफां लाइफां थानाय जायगाया आरो गामिफोरावबोथ' मोजां नाङो बार बारो स्रु स्रुनो औ नोंथाङालाय
आंबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो मोजां मोनो गामि बिदि बिफां लाइफां थानाय सोमखोर बिदि जायगायाव थनानै मोजां मोनो
औ।
ओ बिदि टाउन सोहोराव गारि मथ टर बिदि थानाय जायगायाव आं बिदि थानो मोजां मोना। मानोना बेफोरनि बारहावाया नोंथां बुंनाय बायदिनो गाज्रि जायो गारि मथरनि उखुन्दैजों। बेफोरनि आबहावाया जोंनि थाखायबो मोजां नङा
औ औ
बेखायनो आं बिदि जायगायाव थनानै बिफां लाइफां बिदि बायदि जायगायाव थानानै बांसिन थानाय जायगायाव बिफां लाइफां बांसिन थानाय जायगायाव थानानै मोजां मोनो
औ नोंथाङा गामियाव थाना बांसिन मोजां मोना सोहोराव थाना बांसिन मोजां मोनो?
आं बांसिन गामियाव थानानै मोजां मोनो।
औ। आंबो गाब बांसिन गामियाव थाना मोजां मोनो।
औ। नोंथाङा हरनि जामुं जाबाय नामा? नोंथाङा हरनि जामुं जाबाय नामा?
जाथ'वाखै नोंथाङालाय?
आंबो जाथ'वाखै।
औ।
नोंथाङा औ खोनादों ना?
र' र' हेलौ।
औ औ औ।
नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दावबायफेरखो?
आं दार्जिलिं वेस्ट बेंगल लाव थानाय दार्जिलिं। ओमफाय सिक्किम ओमफ्राय तामिलनाडुआवबो थांखांबाय।
औ बे बेफोरनि आबफावानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ औ दार्जिलिं होननाय जायगाया
औ।
बेहाय माने ओ दंफां लाइफां बांसिन नालाय। आरो बिदिनो हाजो हाला बांसिन दं नालाय।
औ।
जोंनि जोंनिखौ रुजुनानै बे बेना बांसिन मोजां जायो आरो ना। माने बारहावाया साफ फाथार औ जायगायाबो जा साफ्फाखा।
औ। अ।
औ ओमफ्राय आरो सिक्किमाबो सिक्किमाबो बिराद मोजां गुसु जायो आरोना बोथोरा। ओमफ्राय जायगायाबो बिराद समायना दंफां लाइफां बिदिनो हाजो गोजा।
औ।
बिदिनो साफ फार ना ओमफफ्राय तामिलनाडुनिखौ बुंनो थाङोबा आं चेन्नाइआव थादोंमोन साननैसो
माने मास मोनसेसो थादोंमोन आरो ना ओमफ्राय बेहाय नुदोंखि लामाफोरा माने बिराद साफा बे बेयाव थ' माने बिराद मथर गारि खारो देलाय
औ
थेवबाबो माने जेनेबा मानसिफोर थायो आरो ना बिदि लामा साफा खालामग्रा। बिदिनो लामाखौ मोजां दोनो। आरो बेयावबो बिराद माने दंफां लाइफां दङ।
औ।
औ ओमफाय इदिनो मोजां बार फैयो आरो ना।
औ औ।
औ बिदिनो दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय नामा
औ औ दे समाबो जाबाय गोजोन्थों नोंथां